हेलौ नोंथां।
आ
औ खोनादोंना? नों
औ औ खोनादों।
नायनिनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों बैसागोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथाङा। औ थ' नोंथांनि जायगायाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङाय एसे बुंनो हागोन ना।
अ हागोन नोंथां। अ बैसागो होनोबाथ' जों माने जोंनि बर'फोरा माने बोसोर गोदान हिसाबै खालि जायो नङा होनबा नोंथां। औ ओम बैसागो होनोबा ओम जोङो बैसागोनि सानसे सिगाङावहाय मोसौ फयो खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुं।
माने बै मोसौखौ माबायदि थुखैयो होमबा जोङो फुङावनो माने बे खान्था खान्थानि हांगारखौ जानायथाव जों इस एसे लगायना लायोदांनि बेनि उनाव बेनि उनाव मोसौनायाव फथा फुनग्रोयो आरो फथा फोननायनि उनावहाय जोङो मा होनो इखौ लाव बा फान्थाव ओमफ्राय हालद बिदि हानानै लायो आरो बिनि उनाव माला औ माला बियो माला सुनानै ओमफ्राय बे मोसौखौ जोङो ओ बा गामि खाथिनि दैसा बा दैमाफोराव थुखैहैनाय जायो आरो। थुखैहैनाय हैनाय जायो बिनि उनाव आरो
खोनायाखै नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथां बुंनाय
मा मोसौखौ थुखैनाय जायो दैसाफोराव बिनि उनाव आरो माने ओ गुबुन न'खरनिफोराबो बे दैसायाव थुखैनाय जायो आरो। बे थुखैनाय समाव जोंङो माने लाव जा फान्थाव जा होननानै मेथाइखौ खनना थुखैनाय जायो बिनि उनावहाय जोंङो न'निफ्राय लांखानाय माला मालाखौ लांनायखौ जोंङो माने गुबुन न'खरनिजों सोलायलायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जों बेहाय मा होनो थाराय थाराय बादि दिग्लिथि बिलाइजों माने बुयो मोसौखौ बुस्रोयो बिब्दि आरो बि नि उनावहाय माने मा होनो बेयावनो ओ माने मालाखौ सोलायलायनाय जायो आरो बिनि उनावहायथ मोसौखौ थुखैखांना लाबो नानै उनाव जोंनिया गोखा गोखै जायो बिदिन खालिनो माने अ खस्ला जायो माने जौसे स्निथा सोरहाबा जौसे सेथा गोखा गोखै जानाय जायो आरो बिदिनाखालि माने दिंखिया आरि अ माने मा होनो इखौ ओम फुंखा जानाय बिदि आरो बेनि उनावहायथ औ ओम बिनि उनावहायथ गोखा गोखै जाखांनायनि उनाव बा पस्था जाखांनायनि उनाव मोनासि समाव जोंङो माने मोसौनि दोनदालखौ
सोलायलायनाय जायो आरो सोलायो आरो माने बैदिना खालि मोसौनो दोनदाल गोदान गानहोनाय जायो आरो माने मोसौ दोनग्रा जिथु गलि गलियाव जों मोसौआव खायो नालाय खायोबा बे बै दन्दालखौ जों गोदान होनाय जायो आरो बिदिना खालि बिदिहाय आरो बेथ बेनि न'खर अखानायनायै आरो बोसोर गोदान हिसाबै माने फालियो जोङो बिनि अखानायनायैफ्राय माने मानसि बैसागु होननानै दा बिदिना खालिथ फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंङो माने जोंनि देरसिन बैसोनि ओ बा आदा बा बाजै बा आइ आफा बिदिखौ जोङो मान होयो मान होनानै खु लुमनाय जायो आरो बिथांमोनाबो जोंखौ माने बोर होयो आरो बिदि आरो। बिनि उनाव बिनि उनावथ आरो अ जोंनिया बैसागु होनबा बैसागु रंजानाय फालियो नालाय बेनि उनाव जों माने बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने बिनि उनावहाय माने ओम खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै जोंङो गामिनि सोरगिदिं माने अ बैसागोखौ न'खर न'खरैहाय हाबनानै मोसानाय जायो आरो। बिदि आरो होम बा औ नोंथांमोननिथिं ओरैनो माबायदिहाय फालिनाय जायो बैसागुखौ
बे बैसागो बोथोरावाथ जोंनिया बैसाग बैसाग दानावनो खुंजायो जोंङो बे खौ इंराजि इंराजि केलेन्डाराव नायो थाय एप्रिल माहानि गेजेर नांनायाव जों बेखौ। खुंनायखौ नुनो मोनो बे बैसागोआथ जोंनिया। गोदान बोसोरखौ बरायनाय औ बे गोदान बोसोर खौ बरायनाय हिसाबै जोंनिया बै बैसागो बोथोराव जोंनिया मिथिंगा। बेयाबबो समायना जायो मिथिंगानि जेनेबा बिफां लाइफां। ओ-बिलाइफोराबो। खिलिनो हमो बिलाइ गोरलै औ बिदिनो। जोंनि माने मिथिंगायाबो जोबोद समायना जायो। बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो बायदि रोखोमनि। गोदान बोसोराव बै बैसागोआव माने दाउफोरखौ गाबनाय खोनानो मोनो। जेनेबा दाउ खौवौ बेफोरखौ गाबनाय खोनानो मो- बेफोरजों औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनियावबो। मोसौ बैसागोखौ गिबियाव खामनाय जायो बे मोसौ बैसागुआव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो। फुङावनो बुथुमना लायो एबा बेनि खानसे सिगाङावनो। जोङो बेफोरो लाव फान्थाव औ दिगिलिटि। बायदिफोरखौ जों। ओ-बुथुमना लानानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माला बनायो लोगोसेनो। औ ओइ मोसौनियाव नोंथाङा होनबायदि जेनेबा। हांगार न खान्था एबा सारायनि हांगारफोरखौ जोङो लाना फैनानै माने। जोङो थालिरनि माबाजोंबो ओरै थालिरनि माबाखो लानानै जोङो मोखौ। नियाव फोनना होनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनिया बैखालि मोसौखौथ जोङो थुखैनो थाखाय दैमानांगोन। स दैमा एबा जोङो औ दंग थाबा दंगफोराव लाङो। बे फारसे जों मोखौखौ होना लांनायखौ नुनो मोनो जोङो गामिनि सु- बुंफोरा बिदिनो ज ज थाङो आरो औ बिदि थांनानै जोङ ङो बैयाव नुयो आरो नोंथां बिदिनो जोङो। औ मोसौखौ लांनानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा बैयाव लांनानै। ओ-मेथाइ रोजाबो मेथाइ रोजाबै रोजाबै आरो बै जि जोंनि। या फिथाइ सामथाइ जोङो हानानै लादोंमोन बे फिथाइ सामथाइ। खौ जोङो मोसौनियाव गारलाना होनानै जोङो औ बे मोसौखौ थुखैनायखौ। नुनो मोनो आरो थुखैखांनानै जोंनि जायगायाव जोंनिया उदां जायगा जायो। माबाफोरा दुब्लिफोरा उदां जायो। बै दुब्लियावनो जोङो मोखौखौ उदाङै हेगारना होनायखौ नुनो मोनो आरो। जेब्ला जोङो मोना जायो। मोना जाबोलाथाय जोङो बै मोसौखौ ननि फारसे होना लाबो ननि फारसे होना। लाबोनानै जोङो मोखौ गलियाव मोखौ गलियाव जोङो माबा। ओ-गोदान पागा। दि दिरुं औ बिजों खाना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बै। जोङो माला बानायनानै लांदोंमोन बेखौ जोङो मोखौ गलि एबा।
औ
फोराव जोङो थेबना दोनफैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो मोसौ। बैसागोआ गाजा गोमजायै बे खालि थाङो बेनि उनाव अखानायै जोङो औ। बे फुङावनो जोङो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रांयै नखरनि। जेनेबा उन्दैफोरा गोदोरफोरखौ खुलुमनाय एबा गामिनि गदोरफोर- खौ खुलुमहैनाय एबा गोदो गोदोरफोरा जेनेबा बोर होनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनिया औ गोखा गोखैयाबोथ' जानाय जाखायो जेनेबा एकस' जौसे सेथा जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेयाव जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा हाग्रानिफ्रायबो मोननाय एबा फिथाइ सामथाइबो गोलैफायो बेयाव जोंनिया ओ थाइजौ खान्थाल बेफोरबो बै समाव जायो नालाय फि सा फिसा औ बेफोरखौबो जोङो ओ लाबोनानै जेनेबा जानायखौ नुनो मोना आरो आरो बेनि अनगायैथ' बेनि उनाव जोंनिया मो मोसौ बैसा बशसागो एबा मोनसे बैसागो थांनायनि उनाव जोङो अखानायनायै मानसिफोरखौ बिदिनो दल सिफुं सेरज जा हारमुनि थ' जिनज्रि बायदि लानानै माने ओंखारबोनायखौ नुनो मोनो बयखौबो जेनेबा गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोंनिया औ हिनजावफोरखौथ' दख'नाफोरखौ गाननाय नु नो मोनो दख'ना फालि आर'नाइ हौवाफोरखौ जेनेबा गामसा ओ गोथां यै माने आर'नाइ आरोस दानियाथ' माने आर'नाइखौ माने गस्ला आर'नाइबो ओंखारबायना नोंथां बे खौबो लानायखौ नुनो मोनो नोंथा औ बेफोरखौ जोङो लानानै बै न'खर न'खर मागिहैनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो मागिनानै ओ जायनि न'खराव थांदों बे न'खरा जुदि मोजां मोनोब्लाथाय एबा हरनाय खौ साफ्रोम माने हरनायखौ नुखायो आरो जेनेबा माइरं हरो सोरबाबा रां हरो बिदिनो हरनानै जोङो औ बिदि मोसाथिं मोसाथिं गुबुन गामिनि साखाथि फाखाथि गामिफोरावबो जोङो मोसाहैथिंनायखौ नुयो। बिदिनो जोंनिया बैसागो
हेलौ नोंथां